हेलौ औ हेलौ नोंथां खोनादों ना? नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आं ओरैनो जनानै दङ।
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो नोंथांखौ कल खालाम लामदोंमोन आरोना।
औ
औ जेनेबा जों दा जानाय लोंनाय जेरै जा फिथाइ सामथाइ जेनेबा ओंख्रि संनाय आरो जेरै बर'फोरनि गोबां जानाय लोंनाय दं बेफोरनि बागै जों सावरायनो होननानै नोंथांखौ जेनेबा मा फिथाइ जाब्ला गाहाम जायो बेफोरनि बागै नोंथांजो सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन आरोना आं सावराय जागोन ना नोंथां। दे नोंथाङा होमबा एसे फोरमायना होलाय जोंनिया जानाय लोंनायनि बागै
अ जानाय लोंनायनि बागै जों बर'फोरनि गुबै जानाय होनोबा ओंख्रि मैगं बे जानाय होनोबा जोंहा जेरै नारजिजों अमा औ अनलाजों दाउ सबायाइजों सामु' मैथाजों खांख्राय आरि गोबां रोखोमनि दं आरो ना
औ नंगौ
नोंथाङा दा आंनो अनलाजों दाउखौ माबैसा बानायो एबा सङो बेनि नि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जेनेबा जोंनियाथ' दा जोंङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जेनेबा जोङो बेखौ माइरंखौ दैयाव एसे सम सोमगोरना दोननांगौ आरोना जाहाथे बे माइरंया जोंनिया एसे गुरै जायो। बेखौ सोमखांनायनि जोंनि दसे थानानै जेनेबा बेनिफ्राय दैखांनानै जों बेखौ दसे सम खिरखा बा बेयाव दोनो आरोना जाहाथे जोंनिया दैया सर'नानै बियो जोंनिया माबा जायो औ बेनि उनाव जोंना बेखौ जोङो दिंखियाव दिंखि एबा मिक्साराव एबा थबसियाव देनानै जों बेखौ गुन्दै खालामना लायो आरोना गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेखौ जोंना जेनेबा जोङो गुन्दै खालामखांनाय लानायनि उनाव जों बेखौ खौ संनो थाखाय बायो आरो संनो थाखाय थियारि खालामो। जेरै जोंना सारायखौ जोङो अराव बहायबाय बहायबाय। थांनायनि उनाव जोंना जोङो जेनेबा जा नांगौ बुस्थु बेफोरखौ जोङो एवग्रोना लायो आरोना बेनि उनाव जोंना दै होयो। दै होखांनायनि उ जोंना दैयाव बे गुन्दैखौ होयो आरोना होखांनानै जोंना जाहाथे बेयो मोजाङै गलाय मोनदेरनो थाखाय जोंहा बेयाव पाक्रास मारियो। बे बेनि उनाव जोंनिया बेयो मोजाङैनो जेनेबा गलाय देरनाय जाजोबब्ला जोङो बेवहाय एवफ्रानना दोननाय दाउ बेदरखौ जोङो होयो आरोना
औ
बेनि उनाव जोंनिया दसे सम थानानै बेयो जोंनिया जानो थाखाय थियारि जायो आरोना नोंथाङाबो बिदिनो माबा मोनसे जानायनि बागै मोनथिगौबा एसे फोरमायना होलाय
औ मिथिगौ नोंथां आङो बुंनो सानदों सबायजों साम'खौ मा बायसा सङो एबा बानायो सबायजों साम'जों बानायनो थाखा खाय गिबियावनो जोङो सबाय आरो साम' गिबियावनो जोङो सबायखौ माबेसा मोनो होनोबा जेरै जोङो दि गोबां सुबुंफोरानो न' न' बे सबायखौ ओ फोनानै बे सबाय फोनानै जों न'आवनो बानायो आरोना नङाब्लाबो जों एबा हाथाय बाजारावनिफ्राय बायनानैबो जे बे सबायखौ बुथुमखांनायनि उनाव बे गुबुन फारसेजों जोंनो साम' बे खौ जोङो जेरै बिलो दंग' एबा दुब्लि फोथार बा न'निनो हाखर हालाफोराव ओ आरोना बेफोर थानायखौ जों गिबियावनो बुथुमग्रोनानै लानांगौ।
औ नंगौ।
जों बेखौ ओ सानसे बा साननैनि थाखाय ओ सोमनानै दोनो।
औ नंगौ।
बिनि उनाव ओ जोङो बे साम'नि जा ओ खोबथेनाय बे खोबथेनायखौ जोङो बख ग्रोनांगौ बख'खांनायनि उनाव बेखौ जों फिन खेब आरो दसे समनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोनो दोनखांनायनि उन बेखौ जोङो बा जा साम बे साम'नि जा बिजौ बेखौ जोङो दानसयो। जाहाथे बे साम'खौ सोबगोन अब्ला बे साम' सोबनायाव जाहाथे जोंहा जेबो उसुबिदा जाया एबा ओ बिदा जाया बेनि उनाव साम'खौ ओ दानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फिन खेब आरो सोमनानै दोनबावो जाहाथे बेनि सिङाव जा थानाय मैला मैथारि फोर जाहाथे गैया गनानै थांनो हायो। बेनि उनाव जों सामुखौ ओ फिन खेब मना बा जायखि जाया आगजुयाव लानानै बेखौ बेखौ जोङो मना आरो आगजु फोराव जाहाथे खै जेरै खोदै ओ एबा जायखिजाया रोखोमनि गोखै फिथाइफोरखौ एबा मैफोरखौ होनानै जोङो बे साम'खौ मोजाङै सुनानै लानाय जायो।
औ नंगौ
बे साम'खौ ओ साराय गुदुङाव मोजाङै एवखांग्रोनानै लायो। गुबुन फारसेजाय जा सबाय बेखौ जोङो ओ रुग्रोयो आरो बे बेखौ खा थाखाय जोङो गिबियावनो बि सबायाव ओ गिबियाव जों सबाइखौ सबायाव दै होयो दै होनायनि उनाव जेब्ला बे सबाया एसे माबा जायो बेनि उनाव जोङो जा खारै बे खारैखौ खारैखौ होनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे खारैया ओ जा सबाय दं सबाय बेखौ गेबेनायाव हेफाजाब होयो नालाय बेनि उनाव जों ओ बे सबाइखौ सबाया जेब्ला गेब्लेखाङो गेबेनायाव गेबेनायनि उनाव जों बेयाव दै होनानै बे सबाइखौ थाखाय खोबनानै दोनो जेब्ला बे सबाइखौ खाङो अ ब्ला जों बेयाव जा जोंनि साम' एवखांनानै लानाय बेखौ जोङो बे स सबाइनि दैयाव होनानै होयो होखांनायनि उनाव आरो बेखौ खोबनानै होयो। खोबखांनायनि उनावबो थि समाव जोङो बेयाव नांगौ बादि मस्ला मस्लि जेरै हाइजें जाब्राम ओ गंगा दुन गंगा दुनदिया एबा बानलु गोरान एबा सामब्राम आरिफोरखौ जोङो देनानै होयो देखांनाय उनाव आरो खोबबावनानै जोङो दसे सम सम थाय खोबनानै दोनो। बेनि उनावनो जोंना ओ दसे थानानै सामु आरो सबाइया ओ जानानै फैयो। बेफोर बायसानो आरो नोंथाङा सा ओ फोरनि जेरै ओ ओ नारजिजों अमाखौ माबायसा बानायो बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जेनेबा जोंनियाथ' जोङो नारजि बो नारजिखौ खौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जेनेबा फाथो जायखौ जोङो जेनेबा जोंनि जेनेबा न'खरफोरावनो गोबां न'खरावनो जों गायना लायो जेने बा नांगौ समाव जानो हानाय रखम जेनेबा जों बेखौ जों गोथां हिसाब गोथाङैबो जायो जेरै जायखौ जोङो फाथो होनो बेनिबा फाथोखौ जायाब्ला जोंना जेनेबा फाथोखौ जोङो फोरानो आरोना फाथो बिलाइखौ खाना लाबोना फोराननानै जायखौ जों गोरान जाबोला नार जि होनना बुङो बेखौ जों नारजिजों अमा बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो नारजिखौ जोङो दैयाव दसे सम सोमनानै दोनो जेनेबा होनबा दो मा होनोलाय संख्रि एसे होनानै दैयाव सो सोमनानै दोनो जाहाथे बेयो जोंनि बेयाव मोजां जायो संनायाव बेनि उनाव दस थानानै जेनेबा जोङो जेनेबा थाव खौ गुदुं खालामखांनायनि उनाव जोंना बेवहाय जेरै पियास रुसुन बेफोर बायदिसिना मस्लाफोर खौ होयो होखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा जोखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा बेफोरो मोनजोबबा मोजाङै जेनेबा मोनब्ला जों बेवहाय नारजिखौ होयो नारजिखौ होखांनायनि उनाव जोंना गोबाव सम जोङो नारजिखौ एवग्लेनानै एवफ्लेनानै बेवहाय दै होनानै जेब्ला बेयो गोदौग्लबबाय थायो मोजाङैनो गोदौबाय थाबा जेने बा बेनि उनाव जोङो बेवहाय अमाखौ होयो आरोना अमाखौ होखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला बेयो अमाखौ होखांनानै जोंहा बेखौ गोबाव सम आरोबाव गोदौफबनो होयो जाहाथे जोंना नारजि बिलाइफोरा मोजाङै मोनो आरो अमा बेदराबो लोगोसे मोजाङै मोनो बेदिनो जोंहा आरो बिदि गोबाव मोनहोनायनि उनाव जोङा बेखौ दसे सम जों खोबनानैबो होयो जाहाथे जोंनिया मोजां जायो मोजाङै जेनेबा रुयलाङो बेफोरो बेनि उनावनो जोंनिया दसे सम थानानै जोंनिया सबाय जेनेबा मा होनोलाय बेखौ अमाजों नारजिजों जानो थाखाय थियारि जायो आरोना
औ औ
बेनि अनगायैबो जोंनि नै बर'फोरनि जेरै नाफाम नाफामखौ बानायनाय आरो बेखौ बोरै स ङो नोंथाङा इखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां ओ नाफाम होनोबा बे नाफामा जोंनि बर'फोरनि ओ जोबोर मोजां मोननाय ओंख्रि आरोना ओ बे नाफामखौ माबोरै बानायो होनोबा जेरै जों नाफाम नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो नांग्रोगो जोंनो ओ ना बे नाखौ जों माबोरैहाय मोनो होनोब्ला जेरै ओ जों हाखर हाला एबा दै दुब्लि फोथाराव ओ गुरनानै नङाब्ला ओ जेरै बाजार हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै बेबो जों लाबोयो बे लाबोनायनि उनाव जों बेनि जा ओ गाज्रि जेरै मैला नांनाय हा एबा बेनि जा खौ जों गिबियावनो ओ ओ साफा खाम होग्रोनानै लायो लाखांनायनि उनाव बेखौ जों फिन खेब मोजाङै सुयो जाहाथे थानाय बेफोरो जाहाथे गैया जायो बेनि उनाव जों बे नाखौ जा सायना लानानै बेखौ बेखौ जोङो सान्द्रि आरि एबा दाला आरिफोराव जोङो ओ सान्दुङाव जाहा फोरानना दोनो आरो ना जाहाथे जेब्ला बे गोरान जायो रानो रान थानाय उनावनो जोंना नाफामाव होनो थाखाय बियो ओ थाग थियारि जायो बेनि उनाव गुबुन फारसे जोंनो नाफामाव होदेरनो थाखाय नाजों लोगोसे जोंनो नांगौ ओ सो थास' गोसोमनि जा थारा बेखौ नांगौ बे थास' गोसोमनि थाराखौ जोङो ओ गिबियावनो थास' हानानै लाबो लाबनायनि उनाव बेनि जा ओ मोदोम एबा बिगुर बेफोरखौ जोङो गिबियावनो ओ माबाग्रोनांगौ लानांगौ एबा जिर नानै लाग्रोयो गुसुं गुसुं एबा फिसा खामनानै हा हायो हानायनि उनाव बेफोर मोजाङै सुयो सुखांनायनि उनाव बे थास' बेखौ जोङो एसे सान्दुंङाव फोरानदबनानै दोनो जाहाथे बेयो देनायाव गेब्लेयो बेनि उनाव जेब्ला था था थास'आबो रानद'बो अब्लाना जोङो ओ नाफाम देनो थाखाय था थियारि लायो बे नाफामखौ जों मायाव देयो दिंखि उलार नङाबा गोबां रोखोमनि जेरै थबसि आरि फोरावबो जोङो देनायखौ नुयो ओ जेरै जोङो बेयावनो नाखौ जोङो देग्रोनानै लायो। देखांनायनि उनाव बे नाखौ खेबाव जोङो दा थास' थास'नि जा थारा फोरानदबनाय बेजों जोङो जमायै खेबसेबाव देफायो जाहाथे बे थास'वा जाहाथे ओ लोगो एबा गलाय जायो बेनि उनाव जोङो बे जा देखांनाय ना आरो थास' बेखौ खारै एसे नङाबा खारै एसे एसे होनानै जों बेखौ ओ थि खालामनाय जायो। बे गिसि खालामनायनि उनाव जोङो गोबाङानो बे गिसि खामनायखौ ओरैनो थल एबा मा बा जेरै सोनानै दोनो। नङाब्ला ओ गोबाङा जेरै लारु लाद्रा बानाय आरो खायफाया बे खायफाया बे नाफामखौ ओ फोरावबो सोनानै दोनो आरोना बेनि उनाव जेब्ला बे औवा एबा लाद्रु खामनायफोरखौ जोङो ओ बथल एबारिफोरसोखांनायनि उनाव जोङो
औ।
औ सोखांनानै जोङो बेखौ मोनसे जायगायाव ओ‌ जेरै खाय ओ ओ एबा खायफाया से दान खायफाया एबा द' दान नङाब्ला खायफाया जे रोय ओ से गाहामबो दोननानै दोनो आरोना बे दोननायनि उनाव जे लाफा मा जायो अब्ला जों बेखौ माबायदि थगोन आरो गिबियावनो ओ साराय गुदुंआव दै एसे होयो होनानै जों बेयाव जा नाफाम बेखौ ओ होनानै जायो। जों बेयाव एसे खारै संख्रै एबा नांगौ बादियै मस्ला मस्लि जेरै। बानलु फा बानलु सामब्राम मा ओ जाब्रां आरिफोर होनानै जोङो ओ बे नाफामखौ संनानै जायो आरो।
ओम। औ नोंथां जोंना समावबो जोबथ'बाय दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे।
दे।